खबर‌ सबर मोजां ना? अ होशंजोङा मोनसे टपिकनि ‌सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
बेनि साया़वनो जोंहा सावरायनोसै नामा
गोजां बोथोर जाबादा गोलोम बोथोर ओ बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव जोंहा अखाफोर हायो आरो ओरै गोजां बोथोराव अखाबोे दैयाबो खम जायो नङाहोनबा।
गरम बोथोराव जोंहा गुबुन-गुबुन‌ रोखोमनि आबादफोर‌ मावनाय जायो। ओ फिथाइ सामथाइफोर मोननाय जायो आरो बिदिनो
गोबां मिथिंगायाव जोंहा गोदान-गोदान बिदइ फिबियो गोदान-गोदान बिफां लाइफांफोरबो दै मोनैनि जाहोनाव बेफोरबायदि आरो दा आरो गोबां आबादफोर मावनो हायो जेरै दैजां बोथोराव मावग्रा आबादफोरखौ बिदिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि
दैज्लां बोसोराव मावग्रा आब मावखौ जों मावनो हायो आरो
गोजां बोथोरावथ' जोंहा जायगाफ्रा बहुद खरान जायो दै मोननो थाङा बिदिनो जायगाफ्राव रानसन जायो बबेबा जायगायाव दैयावखौ आं बबेबा जायगायाव मिडियानिबो थायो आरो बेफोरबायदि आरोना गोजां थिग बेबायदिनो गोलो बोथोरावबो गोलोम बोथोराव
दैखौ खमानि जोंहा
आरो दैज्लां बोथोरनि आबा जों गोजां बोथोराव मावनो हाया थिबायदिनो गोजां बोथोराव मावग्रा आबादफोरखौ बेलेग बेलेग दं गोजां बोथोरनि गोजां बोथोरनि आरो
गोलाव बोथोर निया एस्रा
हालदैफोरखौ दैज्लां समावनो हालदैफोरखौ ओ गोजां बोथोराव जोंहा जावहैनाय जायो मोनहैनाय जायो। बिदिनो थास'फोरखौ सिब्रुफोरखौ सबाय फायबो दिनै जों गोजां बोथोराव बनायफैयो
बेनि खायनो बै गोलां बोथोराव बो जोंहा अनेख मैगं थायगंफोर गायनानै न आवनो जानो जानो थाखाय गायनो हायो। बेफोराव मोन्नाय जायो आरो
ओ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर रोंगौथि दंबा नोंथां एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ ओ जोंहाथ ओ गोजां बोथोर गोलोम बोथोराव अनेक फारागफोर दं नङा होमबा? गोदोम बोथोराव जोंहा कर'मा बारा जायो बारा हौवाया बे गोजां बोथोरनिफ्राय बेलेग जायो उम जोंहा आरो दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखाफोर हायो बिदिनो
अखानि जाहोनाव गोबां गोदान गोदान बिफां लाइफांफोराव खिलियो हाग्रा बंग्राफोरखौ बिदिनो सोमखोर मिथिंनाया सोमखोर जायो बिदिनो मिथिंगाया जोहा थानायानो समफोर जायोबा मिथिंग जहा थानायाबो मोजां अक्सिजेन सुबिदा मोनो आरो बेबादिनो गोजां बोथोराव जोंहा रानस्राव रान जाहैयो जेराव मिथिंगाफ्राबो बिलाइफ्रा दंफां गोरां बिलाइफ्रा सिरियो जेंना सुबिदा बेफोरबायदि गोबां फारागफोर थालायो आरो दैजां बोथोर गोजां बोथोराव गोजां बोथोरावथ' जोंहा ओरैनो बोथोरा थानदा जायो नाथाय जायगा जायगा दैया खम जायो। बबेबा जायगायाव दैया खम जायो। बिदिनो ओ माबा हाजार जायगाफ्र बांसिन जाया दैफ्रा खम जायो आरो। बिदिनो दैफोर खम जायोबा जोंहा माने हायाव हाया रानसावस्राव जायो आरो। बिफांफोर लाइफांफोर र'जनो माने हासार मोना मोना जायो आरो। आरो
बिदिनो मानसिनि मानसिफोराबो आबादफोर मावो नालाय दैज्लां बोथोरनि आबाद गोजां बोथोरनि आबाद गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावो? जों बेखौ मोनो गोजां बोथोराव मावनाय जायो। नाथाय गोजां
औ औ
जोंहा
दैज्लां बोथोराव आरो गोजां बोथोराव जोंहा बोथोरनि सायाव सोनारनानै जों फारागखौ नुनो मोनो नङा होनबा? गोलोम बोथोराव बो। गोजां बोथोराव मा बायदि जायो। गोलोम बोथोराव मा बायदि जायो। बेबायदिनो बेफोरबायदिनो गोलोम बोथाराव आराम थायो गुदुं ब्लाबो बार गोजां बोथोरावनो जा थानदायै थायो। थानदा थानानै जोंहा दैज्लां बोथोरावबो जोंहा मायखौ गायो। आबाद खिथि मावो। दैलांनि आबाद खिथिबो मावनानै गोजां बोथोरावनो
गरम बोथोरावथ' बुहुद गरम जायो। गोजां बोथोराव माने थानदा जायो। बेखौथ' जोंहा गासिबो मिथिखायो। बे बायदिनो गोजां बोथोराव दा गुसुफोर जायो गुसु जायो गरम बोथोराव गरम बोथोरखौ गरमनि थाखायनो गुसु गुदुं। बेखौ जों
हाया
टिभि बाथ
गोलोम बैथोरायावबो
ए मा होनो बेखौ
गोबां
दैमा दैसाफ्राव अखानि हादैजों माने फक्रिट जायो मङ दा
दै लैथो दंगफ्राव दैमाफ्राव गोबां जाहा दैफ्रा
दैज्लां बोथोराव
दा बेनो देरबो देरनाया उसिनानै ज दैेमा सेराव थानाय न' बां सिलिंखार खालामांबो हागौ आरो बेफोरबायदि जेंनाबो। जेंनाफोर सोमजियो दैज्लां बोथोराव थिग बेबायनो गोजां बोथोराव जोंहा खरान जायो जालाय जहा द दै जां सदि दु दिननि जब खहा सहा जानायफोरजों जेबो। मोनो एबा नुनाय जाया आरो। गोजां बोथोराव जोंहा आरो जों दैनि आंखाल। बेफोर बायदि खायसे खायसे माबला हाजो हाजोफ्राव डेभेलप बेयाव बुहुत खम जाखायो आरो रज सरि गोजां बोथोराव दैया रानो नालाय बांसिन खहा जायो आरो हाजो जायगायाव दैैया आंखाल जायो आरो बुहुत आंखाल जायो हाजो
हाजो जायगायाव। बेबायदिनो गोबां जेंना
आरो अखाय ज एसेबां
जेंनाफोरबो होयो अखा आसामफोरबो अखा होबाय थायोबा जेंनाफोर जदि थानाय जानाय लोंनाय बे आब खामानिखौ बहुत बेगयो अखा हानायखाय। गोजां बोथोरावबो
गोद गोयाव अखा गैथाबा जा जायगाफ्रा राननाय जायो बेबाय ग ज। स जों जोंना दायो। बेखिनियावनो दोनथलायसै नामा।